रावखौ खोनादों ना
औ खोनादों
औ नोंथां दायो जों दा मानि सायाव सावरायनो
सावरायनाया थ' जानाय लोंनायनि सायावनो सावरायसै नामा
औ नोंथां बिदिब्ला सावराय
औ औ
मा मा ओंख्रि जानो मोजां मोनो
ओरैनोथ' आङो बिराद ओंख्रिखौनो मोजां मोनो ओमफ्राय बर'नि ओंख्रि हिसाबै नारजिजों अमा ओमफ्राय सबायजों साम' अनलाजों दाउ बेदर बिदिनो ओंख्रिफोरखौनो मोजां मोनो आरो
अ नोंथां बिदिब्ला सबायजों साम' ओंख्रिखौ एसे माबायदि सङो फोरमायनानै होदो
दे बिदिब्ला नोंथांनि एसे फोरमायना होनोसै आं आं रोंनाय मथायखौ
औ दे नोंथां
गिबियावनो साम'खौ हाथायाव बाजारनिफ्राय ला लाबोयो हाथाय एबा बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोयो ओमफ्राय खायफा खायफा हमहैयोबो आरो ना माने हमनानै लाबोयो बिलोफोरनिफ्राय गुरै लाबोयो आरो साम' खौ ओमफाय बिदिनो साम'खौ दाखोन सायनानै न'आव लाबोनानै दैयाव दसे सोमना दोनो आरो ना ओमफाय जागा होनानै दाखोनखौ सायो साम' दाखोनखौ ओमफाय दाखोनखौ सायखांनायनि उनाव साम'खौ दानस'यो ससे ओमफ्राय दानस'खांनानै सोमनानै दोनो दसे ओमफाय बेनि उनावहाय साम'खौ मोजां सिखोनाव सिखोनाव आराम होनानै सुनानैहाय लानाय जायो आरो बेबायदिनो लानाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो साम'खौ ओ सुखांनानै आरामनो एसे दै सरद होनानै संनाय जासिगोन सारायाव थाव पियास आरि होनानै संख्रि बानलु होखानानै मस्ला मस्लि सेरजोबनानै साम'खौ सेरनानै एवनाय जासिगोन आरो ओमफ्राय बिदिनो बेराफारसेथिंबो सबाइखौ हुख्रेमना लाखानानै मोजांनो जावस्रोनानै खारैजों दैयाव रुनाय जासिगोन आरो ओमफाय साम'खौबो मोजां गावनि थाय ओमफाय सबाया रुबा बि सबायखौबो सासिगोन ओमफाय सबायखौ साखांनायनि उनाव सबायाव होसिगोन आरो सबायाव खांनानै ओमफाय दसे सम बिदिनो थासिगोन ओमफाय मोननाय टाइम बायदियै माने बेखौ खांनानै जानो जासिगोन आरो बिदिनोमोन आरो नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम फोरमायनायनि थाखाय ओमफ्राय ओमफ्राय नोंथाङा फिथाइ सामथायाइफोर जानो मोजां मोनगोन ना मोना
औ औ फिथाइ सामथाइखौथ' बिराद मोजां मोनो आङो
मा मा फिथाइ जानो मोजां मोनो नोंथाङा
ओरैनो आं गोखै फिथाइ खौ बांसिन मोजां मोनो आरोना मैथाजों हेल'
खोनायासै नोंथां
मा मा फिथाइ गोखैखौ जानो मोजां मोनो नोंथाङा
ओरैनो आङो गोखै फिथाइ गोखै फिथाइखौ बांसिन मोजां मोनो आरो जानो जेरै थाइजौ बैग्रि बिदिनो नारें जुमब्रा जुमब्रा बेफोरबायदिखौ मोजां मोनो आरो
औ ओमफ्राय नोंथाङा मा मा फिथाइफोरखौ मिथियो एसे खिन्थानो हागोन नामा नोंथां
ओरैनोथ फिथाइखौ मिथियो थेवब्लाबो एसे बारा बांद्राय मिथिया आरो बिदिनो थाइजौ बैग्रि आमला नारें बन बैग्रि असम बैग्रि खामरेगा लिटुकु लिसु इदिनो गोबां फिथाइ मोजां मोनो मिथिनो मोनो
ओमफ्राय नोंथाङा गोदै फिथाइखौ जानो मोजां मोनगोना मोना
गोदै फिथाइखौ मोजां मोनो थेवब्लाबो गोदैनिफ्राय गोखैखौ साबसिन मोनो आङो
औ नोंथां नोंथाङा माबा मोनसे सोंनो गोसो दं नामा आंनाव
औ औ ओरैनो नोंथाङाहाय माबायदि फिथाइखौ जानो मोजां मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनि सिगाङाव
बिदिनो आंबो गोदै गोदै गोखा बेफोरनिफ्राय बांसिन गोखै फिथाइखौ जानो मोजां मोनो आरोना
उम
गोखै फिथाइफ्रा बिदिनो जेरै थाइजौ जौ बैग्रि जलफि
उम उम
नारें नारें खमला बेफोरबायदि आरोना नोंथां
ओं
ओमफ्राय नोंथाङा बर'फोरनि ओंख्रिफोरखौ एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
बर'फोरनि ओंख्रि हिसाबै बर'फोरनि ओंख्रियाथ बर'फ्रा बांसिन अनलाजों दाउ बेदर सबायजों अमा बेफोरनो बर' ओंख्रि आरोना बिराद मोजां बेफोर ओंख्रिफोरखौ ओरैनो मैथाजों ना बिदिनो थास बिदिनो थास बिबार थास आइथिं बिनो लाफा लाइ इदि ओंख्रिफोर जायो आरोना
औ थास बिबारखौ मा बा बोथोराव मोननाय जायो खोनादों औ
थास बिबारखौ नै दाबायदि समावनो मोननाय जायो आरो हा जुलाइ मास बिदिफोराव नो मोननाय जायो आरो हा
औ नोंथां औ नोंथां खोनादों बिदिब्ला नोंथाङा अनलाजों मेवाय एसे संनायखौ आइटेमफोरखौ एसे खिन्थानो हागोन नामाथाय एसे फोरमायनानै होदो नोंथां औ नोंथां
औ गिबियावनो मेवाइखौ न'आव गैयाबा बाजारनिफ्राय लायनाय जायो आरो ओमफ्राय बाजाराव जेनेबा न'आव औवाफोर दंबा न'निफ्राय लायनाय जायो आरो ओरैनो मेवाइखौथ बांसिनानो औवा बुर खानिखौसो जायो ओमफ्राय बेलेग औवानिखौ जानो नागिरा आरो। ओमफ्राय न'आव गैयाबा बाजारनिफ्राय लायसिगोन न'आव थाबा न'निफ्राय लाबोसिगोन ओमफ्राय न'आव लाबोनानै। आरामनो बेखौ बिगुर सिगुर गारनानै आराम हासिगोन ओमफ्राय हानानै अनलाजों संसि गोन आरो ओमफ्राय अनलाखौबो फारसेथिं सुनानै। आरामनो सोमनानै माने बेखौ। दै सरद होना फोरानना दोनग्रोदो ओमफ्राय
औ।
मोजां रानबाथाय अनलाखौबो वालाव देना लानाय जायो आरो अन गुन्दै खालामनानै ओमफ्राय बेखौ मेएवाइखौराफारसेथिं खारैजों मेवाइजोंहाय आरामनो एवस्रना लानाय जायो आरो बानलु संख्रि गाैखौबो होखानानै। ओमफ्राय एवजना लानाय जायो आरो ओमफ्राय एसे एवफ्रामनानै दै। होनाय जायो आरो दै होखांनानै ओमफफ्राय जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौवो। अब्लाहाय अनला गुन्दैखौहाय बेयाव दैयाव एसे एसे गारि गारि होनाय जायो आरो। ओमफाय बिदिनो होखांनानै बेखौ। थ गोदैनि थाखाय अनलायाथ' गोदै नङा होमबा। थालोआव बेखौ एरा एरनानै होबाय थानाय जायो आरो। ओमफ्राय इदिनो मोननैसो टाइमखौ नायनानै एबा जबनायखौ नायनानैहाय। बन्द' खालामनानै अरखौ। जानाय जायो आरो
औ नोंथांनि नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय खिन्थानायनि।
औ औ औ। ओरैनो नोंथाङा मा मा ओंख्रि संनो रोंगौ।
बिदिनो बांद्रायबो संनाय जाया संनायालाय बिदिनो रोङो। आंबो बिदिनो सबायजों दाउ अनला। बेदर अमा फ्राय बिदिफोरखौ संनो रोंगौ आरोना नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथांनि राव खुगानिफ्राय आङो। सबायजों दाव बेदर संनायखौ एसे मिथिनो लुगैदों फोरमायनो हागोन नामा।
औ नोंथां एसे फोरमायना होनायसिम नोंथांसिम बिदिब्ला सबाइखौ बिदिनो न'आव गायनाय दंबा न'नि बेयावनो दोनथुमनानै जायो नालाय जों बर'फोरा। बिदिनो गैयाब्ला गैयाब्ला बाजारनिफ्राय लाबोनानै न'आव हुख्रेमनानै जावस्रोनानै सुनानै मोजां संनाय जायो आरोना बिदिनो सबायजों दैजों गोदौहैसिगोन ओमफ्राय फार्स्टआवनो बेदरफोरखौ गोदाना लानानै थाव संख्रि बानलु सामब्राम बायदि जों एवफ्रामना लाग्रोयो मोना मोनालासे बिदिनो एवफ्रामनानै ला आरोना नोंथां बिनि उनाव सबायजों दैजों फारसेथिं गोदौबाय थानाय समाव खारै एसे होना होनानै मोजां गोदौ होबावो आरो मोना नोंथां ओमफ्राय बेयाव बानलु सामब्राम पियास सामब्राम गुफुर बायदिफोरखौ देनानै ओंख्रियाव होसननाय जायो आरोना ओमफ्राय गोदौ होनोनानै बेदर बेफोरखौ एवफ्रामनानै दोननाय बेदरखौ गारसननाय जायो ओमफ्राय बिनि उनाव मोजां गोदौहोबावनानै मोदोमनायनि थाखाय इदिनो दुन्दियाफोर गंगार दुन्दिया एसे साना होयो आरोना नोंथां ओमफ्राय बेनि उनाव जब्बाथाय ओंख्रिया जब्बाथाय बेखौ खांनाय जायो आरो खांनानै जानाय जायो आंथ' बिराद गोथाव मोनो नोंथां जानो सबायजों दावजोंखौ नोंथाङा लाय नोंथाङा जानो गोथाव मोनगोन ना मोना सबायजों दाउजोंखौ
सबायजों दावजोंखौ बिराद गोथाव मोनो आंबो
औ बिदिब्ला रायलायनायखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै खोमा ना नोंथां
औ औ दे होमबा
औ दे नोंथां औ औ दे नोंथां
औ औ